हेलौ
औ नोंथां
हेल'
औ हेल' नोंथां खोनादों ओ औ नोंथां फ्रि दं।
फ्रि दङ ना औ नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो नागिर मोन रायलायनो नागिरदोंमोन ।
औ हागोन दे नोंथां औ नोंथां दे
जों दावबायनाय दावबायनायनि सायाव सावरायगोन आरो
औ ।
दावबायनाया दावबायनाया जोंनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोद मोजां नङा होमबा ।
औ औ नोंथां ।
औ जों जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन ओनसोलनि माखासे मोजां समायना नुथाइफोरखौ जों दावबायनानै जों नायनो मोजां मोनो जेरै जेरै आथिखाल मुगायाव गोबां गुबुन गुबुन हादराव थांनानैबो जों दाव बायहैयो
औ नोंथां ।
दावबायहैनानै बै ओनसोलनि बारहावाखौ आरो बै समायना समायना जायगा आरो बे ओनसोलनि बायदि सुबुंफोरनि बायदि आसार खान्थि एबा बाय बायदि आसार खान्थि बायदिफोरखौ जों नाहैनानै जों सोलोंबोनो हायो आरो बायनायनि दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां गोबां गियान आरजिना आरजिनो हायो जों मिथियै मिथियै माखासे माखासे खामानिफोरखौबो जों मोनथिबोनो हायो आरो। ओ दावबाय बेनि खायनो जों दावबायनाया। जोंनि थाखाय दावबायनाया जोबोद गोनांथार दावबायनानैनो जों। गुबुन-गुबुन जायगायाव थांनानै गोबां गुबुन-गुबुन गुबुन गुबुन रोंगौथिफोरखौ मोनबोनो हायो। ओ नोंथाङाबो। मालाबाफोर बबावबा दावबायफेरबाय नामा बिनि सायाव ओ दावबायनानै जों। माबायदि मोननो हायो एसे बु फंनैसो बुंनानै होलाय
औ हागोन नोंथां औ जोंहाथ दावबायनाय होनबा जोंहा बेरायनायाबोथ लोगोसे जायोना नोंथां
अऔ।
औ आङोथ बिदिनो ओ ओजों जोंङो गवालपारा थिं जोङो बे ओरैनो बेरायथावथाव जोङो मोसाहैखांबाय।
औ
औ जों बेफोरबायदिनो ओ जोंनि बे आसामाव थानाय मानास सेरफां होनोना नोंथां।
औ औ
औ बेफोरबादियाव जोङो जोङो जोंनि गोसो। गोरबोनिफ्राय जोंङो गोसो गोथारै जोङो बे हाग्रायाव जों गोसो गोथारै जों बेरायहैनाय जायो आरो नोंथां। आरो जों बे बेरायनायाव ओ जोङो बे बेरायनायाव जोङो जिब जुनार बायदि दाउरराय मैसो गराइ जों बे। फोरखौ नुनाय जायो आरो जों बे खौ नुबाथाय जोंनि गोसोआ गोजोननाय फैयो आरो नोंथां। औ नों आरो जोंहाथ' दावबायनाय होनबाथाय जोङो ओ बिदिनो अबावबा थांबाथाय हाथाय बाजारखौबो जों जाहैनाय जायो दावबायनानै।
औ
औ नोंथाङाबो ओ अबावबा मानासफ्राव थांफेरबाय नामा नोंथाङा?
औ थांबाय थांनानै जों थांनानै जों बिदिनो हाग्रानि जुुनारफोरखौ नुबा गोसोआ गोजोननाय मोनदों। रंजा रंजाखाङो।
औ नोंथां।
हाजो हिमालय हाजो बायदि बायदिखौ जों गोजाननिफ्राय नाहरनानै बेखौ खाथियाव एसे नुहैबा गोसोआ जेरै जेरैबायदि रंजाखांनाय मोनो गावखौनो गाव हमस'नो हायि बायदि मोनो आरो।
औ औ
ओंखायनो जों दावबायनांगौ सम सम गोसो गोसोफ्रा फ्रि फ्रि जायो जों माखासे सुबुंफोरादि जों माखासे ओरै बायदि माखासे बाथ्राफोराव जों दुखु जायो। बे दुखु जानाय बै दुखु साननाय बायदिफोरखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय जों दावबायनांगौ बिदिनो गु बुन गुबुन जायगाफ्राव मोजां मोजां जाय गायाव जों दावबायनोहा दावबायनांगौ जोंनि माखासे दुु खु एबा गोसोनि साननायफ्रा मोजां मोजां जायो दाव बायनायनि गेजेरजों गोसो गोसो बैफोरबायदिया मोजां जानायजों लोगोसे जों बैयाव थांनानै मा नुदों बैफोरखौ जों सोलोंबोनो हायो। मोजां मोजां गियान आरजिनो हायो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों। जों दावबायनानै नोंनि गोसोजों मा नुदों बैफोरखौ लानानै जों खन्थाइ सोरजिनो हायो। जेरै खन्थाइगिरिफोरा खन्थाइआव दावबायनायनि दावबायनायनि सायाव गोबां खन्थाइ गावसोरो खन्थाइ सुजुना लिरो। बेबायदिनो खन्थाइनि अनगायैबो जों दावबायारिफोरा जेरै रायथाइ रायथाइफोर लिरो। बेफोर बैफोरखौ जों दावबायनायनि गेजेरजों सोलोंनो हायो।
ओ नोंथां
औ
औ दे नोंथाङा मा बुंनो सानदों।
आंनि बुंनांगौआ बेनोसो ओ जेनोखि जोङो बिदि मानास आरियाव थांबाथाय ओ जोंथ' जोङो जिफियावथ' जोङो बारा बुरजा गाखोजाया होमबा नोंथां जों इदिनो आथजोन गाहामसो आथजोनल'सो गाखोजाया होमबा नोंथां?
ओ आव औ
जों बिदि
जों बिदिनो आथजोन गाहाम थांनानै जों गोसो गोसो खुसि एन्टारेस्ट थांनाय जायो आरो। थां
औ औ
औ
नोंसिनिखै मानास मानास हाग्रायाव मा मा जिब जुनार नुनो मोननाय जायो? हेलौ?
औ नोंथां खोनादों।
नोंसिनि मानास हाग्रा जिब जुनार मोननाय जायो आरो मानास हाग्राखौ फरेस्ट एबा फरेस्ट दिपार्टमेन्टा माबायदि सांग्रांथि लाखिदों बिनि सायाव एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ।
औ। आंनि नुनायावथ' जोंनि ओरों मानासथिं जोङो ओ जोंहाथ' औ मैदेरानो मेन जाहैखाबाय जोंनि बे जिब जुनारनि माबाया नोंथां।
औ।
औ मैदेरखौ जोङो मैदेर नुयो आरो गान्दाखौ जोङो ओरै बाक्सा ओ बाक्सा सेरफांथिं जों गान्दाखौ नुनाय जायो आरो नोंथां। जोंनि ओरै आसान ओ चिरांथिं जोङो गानदा नुनाय जाया नोंथां। औ बिदिनो मैसो नुयो मैसो फालो नुयो आरो सख्रामै होनो ना मायो बिदिखौबो नुयो आरो हाग्रानि अमा होनो ना जिखुनु।
औ।
औ बेफोरखौ जोंङो फालो फालो नु नुनाय जायो आरो नोंथां आरो बिदिनो ओ समायना रमायना दावउराइ नुयो। आरो न' अ दावमासार नुयो आरो सैमा सियालखौथ' जों दानिया नुनोनो थांला नोंथां, नोंथांमोननिथिं सैमा सियालखौ नुयो नामा?
औ मालाबा फैयो सम सम।
औ नोंथां औ आरो ओरै जोंहा जोंनिथिंथ' थाबाय ओ जेनेबा मैदेरा फालो फालो थानानै गावनि फिसाखौ माबा खालामजानो गिनानै फिसाखौ ज' - खालामनानै बिमाफ्रा ज' लाखुमायो आरो बिमाखौ।
औ बेफोर बेफोर नुथायखौ मोनबा नुबा
जोंनि औ औ नोंथां बिनि थाखायनो जोङो बेरायनो लुबैयो, बारहावा जानो लुबैयो आरो दावबायहैनो लुबैयो आरो बेफोरबायदि दुखु सुखुखौथ' जोङो जेब्लायबो ओ मोजां खालामनो साननानै जों बेलेग बेलेगाव दावबायोना नोंथां।
औ।
बेफोरबायदिनो जोङो बारहावा जाहैनाय जायो आरो बिदि मानास सेरफांफोराव।
औ ओ नोंथां ओ बै बेफोरबायदि जिब जुनारखौ संरैखाथि खालामनो थाखाय जों फरेस्ट दिडिपार्टमेन्ट एबा सरकारा माबायदि बिबान लानाया गा हाम जों नों फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंनि बिदि ओ जोंनि ओरैथ' फरेस्टफ्राथ' जोंनि मोजां खामानिखौनो मावगासिनो। जेरै नै दाख्लै बावै ओ ओ ओजों माबाथिं चिरांथिंयानो खोमा बिथिं मैदेर हाग्रानि फैदोंनामानो ओ बिदिनो उदखा रि माबा माबि खालामगासिनो नो आरो ओ ओरै बाक्साथिंनिफ्राय मा-मा नै ना मा मैदेर लानानै, बैसोर मानैखौ होनो ओ माथाम ना मैदेर हाग्रानि ओ माबाखौ होहैनाय जादोंनो आरो बेफोरबायदिनो फरेस्ट दिपारमेन्टफ्रा मोजां खामानि मावलांगासिनो आरो आंनि नुथाय आं आं नुबोगासिनो बिदिनो मोजां मोजां खामानि मावनायखौ नों
औ
औ नोंथांमोनथिंबो बिदिया सोलियो नामा बिदि बेयाव
औ
औ नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनि समाव जोंनि हादोराव बा जोंनि ओनसोलावबो गुबुन जायगानिफ्राय फैगोन ओरैबायदि जायगायाव बेफोरखौ नायनो औ बेनि थाखाय बेखायनो जों मानास हाग्रा मानास हाग्रामा खो मास हाग्रामा हेलौ
औ नों नोंथां समाबो जाबाय ओ बे ओ दावबायनायनि हान थिनायनिखौ जों बेखिनियावनो दोन्थ'नाय होनबाय दोन्थ'नाय जाबाय नोंथां। नों नोंथांनिसिम नोंथांसि
जोबोद गोजोनाय मोनदों
औ नो-नोंथांनिसिम गोजोननाय साबायखर गो-गोजोननाय थाबाय आरो नोंथां।
औ जागोन दे।
औ दे नोंथां दे।